हेल' खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां ओ। मोजाङानो।
हेल' हेल'।
औ हेल'।
अ। खोनथाराखैलै खोनथाराखै। औे हेल हेल'।
खोनादों नोंथां?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
मोजाङानो दासान्दि। नोंथां नालाय?
आंनाबो नोंथां मोजाङानो नै ओरैनो दा मोनाबायना मोनानायखाय ओरैनो जिरायना दं आरोना नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा मानिबा थाखाय मानिबा थाखाय फन हरदोंमोन?
अ नोंथांनाव एसे मोननैसो इसे सोंथि सोंनोसो नागिरदोंमोन आं नोंथां। नोंथाङा अ नोंथाङा फिननाय होनो हागोना हाया?
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
नोंथांनाव आं
उम नोंथां दे।
ओं हेल' हेल'।
औ बुं, औ नोंथां बुंलाय।
अ खोनाफैथाराखै नोंनिखौ बारा।
मा जादोंथाय नोंथां मबाइला आंना।
अ अ हेलौ अ खोनादों खोनादों
खोनाबाय दे
अ दे ओं
दे नोंथाङा नोंथाङा बुंलाय मा
अ नोंथांनाव आं बिखौनो गुबै सोंथिखौ सोंनो नागिरदोंमोन जे नोंथाङा नोंथांनाव ओ गोदोनि बैसागु एबा दानि बैसागुनि बागै मा मा मिथिनाय दं
अ माने बिनि सायाव एसे नोंथाङा लेखाफोर लिरदों नामा नोंथां?
अ माने आङो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन आरो एसे
अ माने नोंथाङा एसे लिर लिरसुंथाइ लिरदों आरो मोना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन गोदो होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो होमबा ना गोदो गोदोनि बैसागु होनोबाथ' दानि बैसागुजों गोबां फाराग दं नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
गोदोनि बैसागु होनोबाथ' गोदोनि बैसागुआ माने आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय बैसागुआथ' गोदो गोदाय खोनानाय मोन खोनानो मोननाय बायदिबाथ' म मास मोनसे गाहाम जायो होननाय खोनादोंमोन आरोना
औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ बेखौ आंबो खोनानायालाय खोनादोंमोन आबै आबौमोननिफ्राय खोनादोंमोन आरो आंबो बेनि बागै औ
बैसागु होनोबाथ' नोंथां गोदोनि बैसागु होनोबाथ' गोदो गोदाय माने बैसागु होनोबा फासआवनो मोसौ बैसागु थाबाय आरो मानसि मान सि बैसागु माने गोदोनियाव माने सैमा अमा दाउ बायदिसिनाखौबो फालिनाय जायो होननाय मिथिनाय मोन्दोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ
गोदो गोदाय माने बैसागुआव बिदियावथ' गोखा गोखै जानाय एक्स एकथा ना मा होनो नोंथां गोखा गोख गोखै माने बे गोखा गोखैखौ बेमार आजार खारनो माने गोदान बोसोर मा गोदान बोसोर गोदान बोसोर फैनायजों माने गोदान गोजाम बोसोर थांनायनि माने गोजाम बोसोराव बेमार आजार बायदिसिना जानायफोरा खारस्रानायनि माने बे एक्स' ए कथा एकस' एकथा मैगं थाइगं थायगंफोर खौ जायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ एनिफाय आरो मा होनो बैसागु बैसागुआथ' गोदोनिया माने रंजानाय रंजानाया इदि जाहैदों आरोना नोंथां खोना आंथ' गोदो गोदाय मोनाखैमोन मोननाया नोंथां ओमफाय खोनानो मोनदों आरो ना ना आबै आबौनि खुगानिफाय माने जेराव माने न' न' हाबना मोसायो नालाय नोंथां बैसागुआव
औ औ आं औ नोंथांनाव औ औ नोंथांनाव आं बेनि नोंथां खि थानायनि गेजेरजों मोनसे सोंथि बेरखांदों आरोोना आंनाव
औ औ नोंथां दे
औ जे गोदोनि दिनावहाय जे आबै आबौमोना बुङो गोदोनि दिनावहाय बैसागुआ एस सप्तासे गाहाम जायो होननानै बिसोर बुङो बे सप्तासेयाव नोंथाङा जेनबा बे सप्तासेयाव नोंथाङा बे बैसागुनि बागै गिबि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो आरो नैथि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे एसे खिन्थानो हागोन नामा
अ नोंथां बे बेखौथ माने बैसागुनि जायनि सिगां संक्रान्ति ना मा जायो होनो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
गिबियावथ जेनेबा मोसौनि बैसागु जाबाय आरोना नोंथां बेनिफ्राय आरो नैथि बैसागु होनोबाथ माने से माने बैसागनि से थारिखावथनोंथां इदि बिदिनो मन्दिर बा आवाथि सावो आरोना नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ
बे आवाथि सावखांनायनि उ उनाव रायजोफोर रायजो बिदिनो रायजोफोरा माने न न हाबनानै रंजायो आरोना नोंथां गोदो गोदायबो माने बिदिनो रंजाबोखानाय आरोना गोदो गोदाय आबौ आबौनिफ्रायनो रंजाबोनाय बेनिफ्राय माने गोदोनियावथ होननाय बाथ गोदोनियाव मास मोनसे दं दं आरोना नोंथां बैसागु आ बैसागुआ मास बिदि जाहैबाय माने खोनानायावसो आरोना दानि दिनावथ बिदिनो थाम दिन ब्रै दिन इदिल थायो नोंथां
औ नंगौ नो
बैसागुआवथ गोदोनियाव होनोबाथ गोदो माने जे न न थ हाबनानै मोसाखा खायो नालाय नोंथां बैसागुआव
औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो लुुबैदों बेनि गेजेर जोंनो ओ जे नोंथाङा जे होनदों गोदोनि दिनाव बे मास मोनसेबा बो गोदोनि दिनावहाय न न हाबनानै मागियो जे बैसागुनि गिबि ओ स्नि साननि गिबि सान एबा गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोन आ होनोमोन जे ओ बैसागुआवहाय गिबि सानावनो बजे गोखा गोखै मैगंखौ जायो बा एकस एकथा गोखा गोखै मैगं थाइगंखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बोखांनानै संनानै जानांगौ होनो दा बैफोर गो गोखा गोखै मैगं थाइगंखौ मानो जानांगौ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायन हांगोन नामा
नोंथां गोखा गोखै मैगं जानायाथ मा होनो बे माने बे गोदान बोसोर हाबसिगोन नालाय नोंथां
औ औ औ।
गोदान बोसोर हाबनायनि माने गोजाम बोसोराव जि बेमार आजार बेमार आजार जादोंमोन बेमार आजारखौ माने दोन माने बे गो गोखा गोखैजों थांफानो थाखाय जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
माने गोदो गोदो गोदाय आबै आबौआ फालिबाय थानाय नालाय नै दा नै दाबो फालिबाय थानाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय गोदो गोदायथ' नोंथां बैसागु मोसानाया मास मोनसे मोसानाय जायो होनदों। नालाय बे मास मोनसे मास मोनसे मोसानायाव माने जायनि न'आव माने मोसाखांनानै आरोना जायनि न'आव मोना जायो बे न'आव माने हर थायो होननाय खोनादोंमोन आरोना नोंथां।
औ बे बाथ्राखौ आंबो खोनानो मोनदों नोंनाया नंगौ नोंथां सैथो बाथ्राखौ नो बुंदों नोंथां आ।
औ नोंथां।
आबै आबौमोनाबो बेफोरनि बागै एसे एनैखौ खिन्थाखायो।
औ माने बैसागु बैसागुआ जाहैबाय बर'नि देरसिन बैसागु नालाय नों नोंथां माने देरसिन फोरबो नालाय ओंखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबाय नालाय दाबो फालिबोगासिनो दं आरो दा दानि बैसागु बैसागु होनोबाथ' नोंथां दानि बैसागुआथ' बिदि गोदोनि बायदि एफाग्रा माबा हर थालायनाय नंला आरोना नोंथां। माने गामि गामि ओरैनो हाबनानै मोसायो। मोसायो आरोना नोंथां बिदिनो मोसाखांनायनि उनाव मोना जेब्ला मोना जायो
औ।
मोना जाखांनानै अब्ला गाव गावनि न'आव थाङो आरो ना गोदोनि बायदि जानला मोनला मालायनि न'फोराव थाला आरोना नोंथां।
औ औ औ।
थाफैयो आरोना नोंथां।
औ औ औ औ औ खोनादों नोंथां।
आरो मा होनो बे बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो फालिबोखानाय नालाय नोंथां दाबो फालिबाय थायो आरो ओमफ्राय दा बारा गोबाव फालिनाय जाला नोंथां बिदिनो ब्रै बा दिनल' फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथाङा दानि दानि बैसागुनि बागै एसे खिथानो हागोन नामा?
दानि बैसागु होनोबथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदिनो एसे एसे फालियो आरो ना नोंथां गिबियावनो मोसौ थुखैनाय गोखा गोखै जानाय आरो
औ।
मन्दिराव एबा माबायाव आवाथि सावनाय थानसालिफोराव।
औ।
बिदिनो सोलिबोबोबाय थायो आरोना नोंथां होमबाबो गोदोनि बायदि जाला नोंथां गोदोनियावसो बिराद-
आबै आबौनि दिन जाहैबाय दाथ' गोदान मुगा जाहैबायना नोंथां।
औ औ।
दा गोदान गोदान बिदिनो दामग्रा देग्रा ओं ओंखारबाय खाम सिफुंजों बारा मोसाला बिदिनो दामग्रा देग्राफोर मोसाग्रा जाबाय बिदिनो गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां गोदोनि बायदि नंला
औ नंगौ नोंथां ओ दे दे होमबा नोंथां
औ औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे होमबा दे ना